हेल'
औ
औ खोनादों नोंथां
हेल'
ओ नोंथाङा मोजां खोनायाखै नामा? हेलौ औ जानांगौ नेटवर्क प्रब्लेम जागासिनो दं नोंथाङा मोजाङै खोनायाखै नामा? हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां नोंथांनियाव खोनायाखै नामा? हेलौ हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना? औ खोनादों
औ खोनादों ओ नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय अ दा मोजाङैनो खोनादोंना नोंथां? दा मोजाङैनो खोनाबायना?
औ खोनादों।
नोंथांनाव अ नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
अ सावरायनो हागोन नोंथां।
आयदायानो जाहैबाय माने ओ अ आयदाया जाहैबाय ओ बर'फोरा माने जि दानायावहाय खुन्दुंखौ ओम माबायदि मा हाबाफोरखौ मावनानै लायो माने बिनि प्रसेसखौ नों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां? हेलौ
आ नोंथाङा सोंदों माने नोंथांनि सोंनाया बिदि मान नङा नोंथां आ बर' बेनि प्रसेसखौ सोंदों आरो नोंथाङा।
औ औ औ
अ आङो बिदिबा जा मिथिगौ बेखौ नोंथांनो फोरमायनानै लाबाय आ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो मिथिंगानि सोरगिदिं माने सोरगिदिङावनो रायजो जाबोदों आरो गावसिरनि नांगौ जानाय जिउ खुंनायाव गासै गोनांथि मुवाफोरखौनो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमजोबनानै लाखादों ओ थिग बिदिनो बर'फोरनि ओ बर'फोरनि बे गाननाय जोमनायावबो बर' आइजोफोरा गावसिनि रोंगौथि थि बादियै ओ मिथिंगानि फ्रायनो बुथुमनानै लाबोदों जेरै जि दानायाव जोंनो गिबियावनो खुन्दुंनि गोनांथि जायो खौ बर' आइजोफोरा ओ मिथिंगानि मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमो जेरै सिखिरि ओ आरो इन्दि बिफां गिबियावनो सिखिरि हमनानै लाबोनानै बे सिखिरिखौ ओ बिदै दैहैयो आरो बे बिदै दैहोनायनि उनावहाय एम्फौ फिसा एम्फौ जायो आरो बे एम्फौनो ओ इन्दि बिलाइ होनाय जायो
औ
आरो इन्दि बिलाइयाव इन्दि बिलाइखौ मिथिंगानिफ्राय बुथुमना लाबोनानै ओ न'आवनो
न'आवनो मोजाङै जोथोन लानानै एम्फौखौ फिसियो जेब्ला एम्फौखौ फिसियो अब्ला एम्फौ एम्फौआ उनावहाय गोमोन जालांनानै बियो फिथोब होयो आरो बे फिथोबनिफ्रायनो बर'फ्रा ओ खुन्दुंखौ दिहुनो ओ गिबियाव बे एम्फौ जा एम्फौ फिसिदोंमोन बे एम्फौ फिसिनायनिफ्राय ओ एम्फौखौ जिन जेब्ला एम्फौआ गोमोन जानानै फिथोब बानायो अब्ला बे फिथोबखौ बर' बर' आइजोफोरा ओ एम्फौखौ बर'नो आरो बे एम्फौखौ बर'फ्रा जायोबो आरो फिथोबखौ ओ जि दानायाव बाहायो जेब्ला फिथोब फिथोबखौ जिरख'नानै एक्स्रा एम्फौनिफ्राय एक्स्रा खालामनाय जायो अब्ला ओ बर' आइजोफ्रा बेखौ मोनसे थौआव लानानै रुग्रोना लायो
अ
जाहाथे बियो गुरै जायो आरो खुन्दुंनि महर मोननो हायो आ बेखौ रुखांनायनि उनावहाय सान्दुङाव
ओ आरामनो फोरानग्रानै एसे फोरानग्रोनानै लागोरो
ओ
फोराना फोरान खांनायनि उनावहाय बेखौ ओ एसे एसे दैयाव सोमै सोमै थावख्रियाव लुयो
औ
थावख्रियाव लुखांनायनि थावख्रियाव लुखांनायनि उनावहाय बेखौ ओ मोनसे दाङा नाथा दाङा नाथायाव आरामनो खुन्दुं ओ सोरखि बायदि दाङा नाथायाव आरामनो थुमनानै लाग्रो
औ
अब्ला बेयावहाय जेब्ला बियो बुरजायैनो जायो अब्ला बियो खुन्दुं खुन्दुंनि महर मोनो आरो बे खुन्दुंखौनो बर' बर' आइजोफोरा माखासे गावनि रोंगौथि बादि मिथिंगानिफ्रायनो फिथाइ बा बिलाइ आरो देन्था बेफोरखौ ओ बुथुमनानै खुन्दुाव गोबां रोखोमनि गाबबो होनानै गाबबो गानायखौ जोङो नुनो मोनो ओब बेबायदिनो गोमो, गोथां, गोजा बेबायदि खुन्दुं बानायनानै लायो। आरो जेब्ला खुन्दुङआ बुरजायैनो जि दानायनि महर लानो हायो अब्ला बेखौ थुननानै लागोरो थुननानै लाखा खांनायनि उनावहाय बेखौ बर आइजोफोरा गावनि रोंगौथि बादियै ओ माबोरै मानि जि दानायनि जेरै बर माने प्रसेस दङ सिगाङावहाय खुन्दुं लुखांनायनि उनावहाय जिखौ थुननानै थुननानै जि सोङो जि सोंखांनायनि उनावहाय जि खौ ओ जिखौ खाननानै आरामनो रिडि खालामनानै लायो रिडि खालामना लाखांनायनि उनाव ओ नो खनो नो खनखांनायनि उनावहाय इसानसालियाव थिखोयो बिनि उनाव सो जिखौ दायो आरो बेनो जाबाय बर'फोरनि आरो खुन्दुं दिहुननाय आरो जि दानायनि ओ गुसुङै आङो नोंथांनो फोरमायना होबाय नोंथाङाबो ओ बिनि बागै एसे फोरमायनानै होगोन नामा?
आं आं मिथिनाय बायदिब्लाथ' माने ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो आरोना उम माखासे प्रसेस्ट फोराथ' ओ जेनेबा ओ खुननो खुन दंफांनिफ्रायबो खुन्दुंखौ बरननाय जायो। जेनेबा खुन दंफां दङना?
औ औ
बेनिफाय बेनिफायबो माने ओ खुन्दुंखौहाय बरनाय जायो आरो थावख्रि लुनानै आरो माने आङो बेनि फागै माने मोजाङै मिथिया आरोना प्रसेसफोरखौहाय माने जा मिथियो एसे एनैल' आरो माने बेबो कनफिउस दङ आरोना
औ औ
बेखायनो बारा मोजाङै बुंनो हानाय नङा नोंथां।
ओ जेबो नङा नोंथां बिदिबा जोङो गुबुन मोनसे आरो सावरायनो हाबावगोन। जेरै बर'फोरनि आगर आखाइनि सायाव जोङो ओ एसे मोजाङै सावरायबावनो हागोन नोंथां नोंथाङा मा सानो
सावरायनो हागोन नोंथां नोंथाङानो जागायग्रोदो नामा। जेनेबा आगरखौहाय नो बर' आइजोफोरा माबायदि एरनानै लाबोदोंमोन गोदो गावनि नांगौ। ज नांगौआव गाननाय जोमनाय। एरनानै। एसे फोरमायनानै होदो नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां ओ बर'फोर। बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ जोंखौ मोनथाम नुनो मोनो जेरै। हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनाय आरो हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय। ओ आरो मोनसेया। बयबो गाननाय जोमनाय ओ हिनजाव। फोरनि गाननाय जोमनायाव जोङो नुनो मोनो दख'ना फास्रा। आरो हौवाफोरनियाव जोङो। नुनो मोनो गामसा आर'नाइ आरो बयबो। बयबो जोमनाय जियाव जोङो नुनो मोनो उल जि।
औ।
उल जिखौ बयबो बाहायो। बर'फोरा गोदोनिफ्राय मिथिंगानि। बिखायावनो रायजो जाबोनाय हिसाबै बर' आइजोफोरा मिथिंगानि समायना महरखौनो गावसिनि जियाव एरनानै।
आगरफोरखौ एरनानै लाबोदों जेरै दख'नायाव। आमहाय एरनाय आगरफोरखौ जोङो नुनो मोनो ओ। दाउसा मोख्रेब फारौ मेगन खासि हाथाइ। आरो गरखा गंब्रै ओमफ्राय। जोङो बर' हौवाफोरनि गाननाय गामसयाव जोङो। हाजो आगरखौबो नुनो मोनो आरो जिं जिंआव आरो आरनायइ। आरनायाव आरनायाव। बर'फोरा। हाजो आगरखौनो बांसिनयानो बांसिन जोङो नुनो मोनो बेयो मिथिंगानिनो मोनसे नु। हाजो आगरा आरो बर'फोरनि। आइजोफोर लाग्रा जोमग्रा बेयावहाय बर' आइजोफोरा। ओ बिफांनि बिबार। बिलफोरनि महरफोरखौ ना समायना आयै गावसिनि ओ। जोमग्रा बे बेयाव आरामै दानानै लायो। आरो मोन।
औ।
मोनसे जोमबायग्रा जोमबायग्र बा उल जि बयबो जोमग्रा। अलजियाव जोङो ओ दाराम हर। नि आबद नुनो मोनो। आरो। आरो बेदिनो न' जै इन्दि इन्दि। इनदि जि। हिन्दि जिखौ बर'फ्रा हौवाबो एबा हिन्जाव मोनननो बाहायखौ जुनो मोनो। बर' जफोर गावसिनि रोंगौथि बादियै आरो गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ गावसिनि आदब खायदाजोंहाय जियाव बेरखांा लाबोनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो बर' आइजोफोरनि बेबायदि समायना आगर एरनायखौ खौ जोङो नुनानै बाख्नायनांगौ जागोन
औ
समाबो जाबाय नोंथांनि ओ जा सावरायनो लानाय आयदा बेखौ बे ससेयावनो दोनथ'नाय जानोसै नामा?
औ दे न आरो दा फोजोबथ'नोसैै बेयावनो।